औ हेल' आब'
अ बिनानाव खोनादों ना
औ खोनादों आब'
अ बिनानावा मा खालामगासिनो
आं दा जिरायगासिनो नो दं आब'
आं नोंजों आबहावानि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो सम मोनगोन ना बिनानावा
औ सावरायनो हागोन आब'
औ औ दे बिदिब्ला बिनानावा आबहावानि सोमोन्दै मा मा मिथिगौ एसे फोरमायनाय जोंनि जायगायाव मा मा जायगायाव हाग्रामा ओनसोलफोर दं बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनाय
जोंनि ओनसोलावथ' हाग्रामाया
औ बबेयाव बबेयाव दं औ औ
काजिरङा मानास दिहिं कबि थरा नाामेरि बेफोर हाग्रामाया
औ
आसामाव दं ओ काजिरङायाथ' गं थरसे गान्दानि थाखाय
औ औ
मानासाथ' मोसानि थाखाय
औ बेनिफ्राय जोंथ' मानसिया अक्सिजेन लायो ओमफ्राय कार्बन दडाइ अक्साइडखौ दंफां लाइफाङा हां लायो हां लानायाव बाहायो
औ औ
बिनिफ्राय दंफां लाइफां गैयाब्ला जों थांनानै थानो हाया दंफां लाइफाङाबो जिब जुनार नङाब्ला थांनानै थानो हाया
औ
बिनिखायनो दंफां लाइफांखौ जानला मोनला दानफायनाया मोजां नङा आरोना जों जेसे जों हागौ बेसेबां दंफां लाइफां गायनांगौ जायो अक्सिजेन लानो
आथिखालावथ' गोबां दंफां लाइफां दाननायनि थाखाय आबहावाया गुबुंले जानो हमदों
औ औ
आरो लोगोसे गोबां गोदान गोदान कारखाना बानायनायनि थाखाय
गारि औ गारिफोरनि दुङाजों औ आबहावाया गोबां गुबुंले जायो जायनि जाहोनाव मानसिफोरा गोबां बेराम आजाराव गोग्लैनो गोनां जायो
औ
आबहावा गाज्रि जायोब्ला गोबां जिब जुनारनि खहा जायो दै मैला जायोब्ला देहायाव बेराम आजार सोमजियो बेनिखायनो आबहावाखौ जोङो सांग्रां खालामना लाखिनाया मोजां गोग्गो खालामना लाखिनाया मोजां जों बेखायनो सानफ्रोमबो दंफां लाइफां हाजासे गायनांगौ आबहावाखौ रैखाथि खालामनो थाखाय गोग्गो खालामनो थाखाय बिदिब्ला बिनानावा मिथिगौ नामा आबहावा सानखौ माला फालियो
ओं मिथिगौ आब'
औ एसे फोरमायलाय फाइभ फाइभ जुनाव आरोना
बा जुनाव फालिनाय जायो गोबां मानसिफोरानो
औ बे सानखालि दंफां लाइफां गायो आरोना
औ
ओ बिनानावाबो गायदोंमोन नामा दंफां लाइफांखौ बे दिनखालि? बिनानावा गायदोंना गायाखैै?
औ आब' बिफांखौ औ गायदोंमोन फांबा गाय
औ औ औ बिनिफ्राय बिनानावा मा मा दंफांनि मुं मिनथिगौ? फांफोरखौ फाख्रि दं
एसेबां मानि मिथिया आं दा आं जिखिनि मिथिग खौ बेखौ बुंना
औ औ औ
सुमलि दमफां, साल दमफां
औ औ औ
खोदोम, गाम्बारि पमा उम गोबां रोखोमनि गायो आरो।
औ गिदिर गिदिर दंफां। खाथि खालायाव दं नामा बिनानावमोननि गिदिर गिदिर दंफां बागान?
दाथ' जोंनि खाथियाव
औ
निम दंफांफोरखौ गायना लानो हायोब्ला मोजांसिन जायो आरो। निम दंफां फाख्रि दंफां गिदिर धुप दंफां। बेफोरनि बारहावाया मोजांसिन आरो हां लानायनि थाखाय। जिब जुनारनि थाखै। निम दंफांनि आबहावाया औ बारहावाया जोबोर मोजां गुसु थान्दा। बिनिखायनो खाथि खालायाव निम दंफ्लां थायोब्ला मोजां। बिनानाव मोननि खाथियाव दंना गैया निम दंफां। दङना? बिनानाव मोननि खाथियाव निं दंफां फाख्रि दंफां दङ ना गैया बिनानावमोननि खाथियाव? जोंनिथिंथ' निम दंफाङानो गैया। नसे ननैनावल' दङ बांद्राय गैया। अब्लाबो जोंना गामि ओनसोल नालाय दंफां लाइफाङा गोबां दं बिनिखायनो आबहावाया जोंना एसे मोजां बारहावाया। बांद्राय गुबुंले नङा। सोहोरनि आबहावाया जोबोर गुबुंले जायो कारखाना इन्डास्ट्रि थानायनि थाखाय। हेलौ बिनानावा खोनादोंना हेलौ अ खोनादों।
औ खोनादों।
औ बेनिफ्राय बिनानावमोननि खाथियाव मा मा जेनेबा कारखानाफोर इन्डास्ट्रिफोर दङ नामा बारहावा गाज्रि जानाय मायबाफोर
जोंनि खाथियाव इटा खाथियावथ' इमानबो खाथिनङा एसे गोजानाव दं आरो इटा भाटिहोननाय
औ औ इटा भाटिनि औ एखाखौ सावनानै बानायो औ औ बेनिफ्राय ओंखारनाय थुङाया आबहावाखौ एसे मैला खालामो आरो ना
औ
खाथि खालायाव आरो दानि जुगावथ' गोबां मानसियानो दाउ ब्रयलार फिसियो नङा होनबा
औ
दाउ ब्रयलारनि खि हासुदैयाबो गोबां मोनामो जायनि जाहोनाव हां लानायाव जिब जुनारा मानसिफोरनिया उसुबिदा जायो आरो ना हां लानायफोराव एसे ए गोबां दै मैला जायो जायगाफोरा मैला जायो जायनि जाहोनाव एम्फौ एनलाया बिदै दैनानै थाम्फै जानानै मानसिफोरनि न'खराव गोबां फैयो ओंखाम जानाय दै लोंनाय जोबोद दिसटार्ब खालामो बिनिफ्राय गोबां मैला मुवा बेसादफोरा फैफानानै जानाय लोंनायाव गोरोबफैयो बेफोरजोंबो आबहावाफोरा गोबां गाज्रि जायो आरो दानि जुगाव अमा अमा फिसिनाय अमा फार्म बेफोरनिफ्रायबो अमानि खि हासुदै मैला बेफोरजोंबो गोबां आबहावाफोरा गाज्रि जायो हां लानायफोराव असुबिदा मोनो बेफोरखौ हायोब्ला एसे गोजानाव दोननाया मोजां जाहाथे मानसिफोरा हां लानायाव उसुबिदा मोना बिनिखायनो हायोब्ला बिनानावमोननि खाथि जायगाफोराव दङब्ला एसे गोजानाव थानो होनाया मोजां खाथियाव दङ नामा बिनानावमोननि बेबायदि अमा फ्राम ब्रयलार फ्राम गैयाना
दा मानि जोंनि खाथियावथ' बेफोरबायदि फिसिनाय गैथ'वा
औ औ गोजान गोजानाव दं आरोना जोंनि खाथियावबोथ' अमा फा फार्मा गैया माने ब्रयलारनिसो न' न'खरसेया बानायदोंमोन बेनिफ्राय एसे बारहावाफोरा गाज्रि जानानै मानसिफोरा हां लानायाव उसुबिदा मोननायलाय दा माने गोजानाव लांबाय आरो दा खाथियाव गैला बिदिब्लाथ' बिनानाव दिनैनि बे सावरायनायखौ बेवहायनो दोनथ' नोसै नामा खोनादोंना बिनानावा औ दे बिनानाव बिदिब्ला लाखिथ'नोसै
गोजोननाय थाबाय आब'निसिम